औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा फ्रिबा आंजों इसे सावरायनो हागोन नामा खोथा?
सावरायजागोन नोंथां आं दायोथ बर्थमानाव ओरैनो दं थ'यो आङो दिज्लायनि ट्रपिक लानानै फैदों।
दिज्लां होनोबाथ' जोङो
थ जोङो दाथ' दैज्लां बोथोर माइ गायनाय बोथोर बिराद गामि गामि ज ज माइ गायो औ खोथिया फुयो जोङो दा इसिबां इदि जानो गोयि मानसिफोरा इसेबां बिदि हाजिरा खोथिया फुनानै जायो गावनि गाननाय द्रेस बायनानै लायो मायो आरो आर जोंनिथिजाय बोथ' बे दा दैज्लां बोथोराव टेक्टर
बिराद मा मा मडेलनि ना मोनो नास फ्राय गोरि फिथिख्रि सिंगि जाबाबो जाख' लायनो हाया खम
खबाइ खबाइ मोनो
हमनानै फोरानना दोनो मायो
औ नंगौ
ओमफ्राय माबा दा बायदियावथ' जों अफ अखाबो अखा जि हायोना माथ'रि बायनानै जोंथिंजाय दैया
दैयानो लोमजोबो सिला मानि फैयो फुलुंफोर फैजोबो
गायखांनायफोरबाबो बिराद खस्थ आरोना जोंथिंजाय मालाबा दैबाना फैनानै
फोनानै गायखांनाय माइखौनो फबफैजोबो दा बुंनो थाङोबा दा बुंनो थाङोबा नोंथां दैज्लां बोथोर थोर नालाय दैज्लां बोथोर होनोबाथाय बुहुमा जेस सिबां दं माइ गायफ्राम जोबोद आनो बुंजायो नोगोर एरियाखौ दोननानै आरोना जोंनि गावे गाव गाव गामि गामि याव गामि ओनसोलाव बयहाबो खेति खालामखायो एबा माइ आबादखौथ बयहाबो मावखायो आरो दा बांसिनानो माइ आबाद मावौ रावबो गौखायानो दा दैज्लां बोथ बोथोर बुङोबा बिदिनो बोथोरखौ हमनो हाया आरो दसे दसेनो सान्दुं दसेनो अखा दसेनो गरम दसेनो थान्दा बिदि जायो दैज्लां बोथोर बुङोबा। दा बिनि नो आरो नोंगौ जों गावनि दैयाव बयबो ज' ज' जायनाव माइ गायदों होनब जों बेनाव खामला जायोबा हाजिरा मावो बा गावजों गाव मदद होलायो बेफ बिदिनो बयबो गोरोबलायनानै ज' ज' थालायो आरो दैज्लां बोथोर जा मेसें बोथोर जा दा दैज्लां बोथोराव नोंगौ अखा बोथोर दैबाना जायो दसेनो दसे दसेनो सान्दुं दुङो दसेनो स्रां थाङो दैज्लां बोथोरावनो जोबोद मानसिफ्रा जोबोद खस्थ' मोनो आरो बे समावनो गायनाय फुनाय बुंनो थाङोबा जोंनि माइ आबादानो सबसे देरसिन आबाद जाहैब बाय नालाय। उम। दैज्लां बोथ थांना थानायनि जिउनि माबा जानाय आदार आरो जायखौ जों दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो।
औ बे गैयाबानो जों थांनानै थानो हाया। बिनिखायनो जोङो बिराद खस्थ'नि गेजेरजोंबो जि गायो सान्दुं गोस
सान्दुं गोसाबाबो ग'वा। उम दा जों दैज्लां बोथोराव मेलला थाइजौ, खान्थाल, आनारस जेरै माने गोबां बिनि आलावाबो गोबां फिथाइ सामथायाइ मोनो जानो थाखाय मैगं थ थाइगंबो मोनो बुङोब्ला जेरै थारुननिफ्राय लानानै मैथा जोगोनार, खुमब्रा बेबायदि गोबांनो मैगं थाइगंबो मोननो थाङो आरो
उम
दैजांआव मावनाय जायो बा दैज्लाङाव गायनाय जायो दैज्लां बोथोरावहायो दैज्लां बोथोरावहाय बिदिनो बयहाबो माइ आबाद मावो। जायहा गैजाया बिसोरो गुबुननि न'फ्राव हाजिरा खामला मावोज जेरै नोंथाङा बुंलांदों हाजिरा खामला मावनानै बिस बिथांमोनहा गाव गावनि जिउखौ दैदेनलाङो।
उम।
बेनो आरो।
उम। नोंथांमोनथिंजायलाय माइ गायनाय हाजिराखोफोरालाय बेसे?
जोंखै नोंथां माइ हानाय गायनाय हाजिराया दिन सारिस' होयो सानसेयाव।
अ जोंथिंहाय जोंथ थिंजायबो बिदिनो ओमफाय फुनायाबो आखासेयाव दस थाखा आरोना।
ओ नोंथां एखेयानो बिदिब्ला औ।
जा दा बायदियावथ' बिराद मोजां मोजां फिथाइ मोनो आनारस, थाइजौ। जौ, खान्थाल, थाइजौखौब बो बांद्राय जाजाया बांद्राय जाबा बोरैबा जायो आरो खान्थालाबो सान्दुं गोसायाव दाब जाबाथाय उदै सानाय जायो मानाय जायो एसे जानायनि जखा लानो जानांगौ आरोना दााबायदिनै फिथाइ सामथाइफोर
फिथाय सामथायफोरखौ औ नोंगौ नोंथां दानि जुग दा दैज्लां बोथोराबो बिदिनोखा दसेनो थान्दा दसेनो गरम बे बोथोरानो मानसिख खो दुर्बल खालामखायो।
उम बिराद अखा हायो आरो अखा हानानै सान्दुं दुबाथाय थानो हाया जायो दैज्लां बोथ
दैज्लां बोथोरनि माबाखौ औ नोंगौ बे दैज्लां बोथोरखौ होनबा फोथ दैज्लां बोथोर होनबा फोथायनो हाया आरो दसेनो सान्दुं दसेनो अखा फोथ थायनो हाया बे बोथोरखौ।
उम। नोंथां मोनथिलाय ना मोनगोना मोना।
जोंथिंबो मोनो नोंथां। दैसा आरो दैमा दुब्लिफोराव दायो ना गो गोबां दङ गोबां मोनो गोबां गुरग्राफोर दङ गुरो हमो। मोनो दैज्लां बोथोर जाहैबाय दैज्लां बोथोरावथ' नानि दिनखासो। गथ'सा हौवासाफोरा दैसा सेर सेर जिरायनानै ना बोनो जोबोद समायनाबो नुनो थाङो बुङोबा जोंनि गामि एरिआव दैज्लां बोथोरा जोबोर समायो। सोमखोर दुब्लि
दानि मा दानि दिङावथ' माबा नांग गोल एवनाय मोसौजों एवनायानो नुनो थांला ट्रेक्टरजों एवै एवै। हायानो गाज्रि जाजोबबाय बेलाव मासे नुनो मोनला सेंखावरि गांजेमा मासे नुनो मोनला बिगासे बिगाबा सय बिगा गाहाम खौ सानसेनो फोजोबग्रा जाबाय सिगां आरो मोसौजों दब्लायसे गाहाम दब्लायनै गाहामल' गायोमोन बे समाव माइफोराबो फिथाइ गोलाव गोलाव मोजां जायोमोन दानि जुगाव फिथायाबो बारा जालाबो माला मानसिफोराबो सासे सानै गायनो सुखुला ज' ज' गायग्रा जाबाय सानसेनो फोजोबग्रा जाबाय बेबायदियाव फिथाइाबो दानि जुगाव बारा माबाला आरो हायाबो ट्रेक्टरजों एवै एव गोथौ गोथौ जा जोबनानै हाब्रु गोथौ गोथौ जाबाय हासार बारा गोयि जाबाय सिगां मोसौ
सो मोसौजों एवबा बिराद मोजां मोजां जायोमोन आरोना बिगाबाबो गोलाव गोलाव आराम थायोमोन जिगाबखौबो जोङो माबा
दुफमना दोननानै मोसौ दानि दिनाव मोसौ लाबा दैज्लां मोसौ लाबाथाय बिराथ खस्थ' जायो ओमफ्राय जोङो बे जिगाबखौनो होनानै फिसि माबायो आरोना बेखौ दैज्लां बो बोथोरखौ बारग' होजोबो मोसौ मासे खानो जायगा गैया जायो लामायाव मोसौ खाबाथाय
खाबाथाय थांलाय फैलाय
ब्रु ग्लेब ग्लेब जाजोबो मो अमा मासे खानो गैया जायो जायगा गैया जायो दैज्लां बोथोरबाथाय बोरमा मासे खानो जायगा गैया।
औ नंगौ नोंथां। दैज्लां बोथोर बुंबा बेनोसै अखा दैबाना बुंनो थाङोबा सोमखोर दुब बुब्लिया जोबोर समायो आरो दैज्लां बोथोराव बेनो सोमखोर माइ बिलाइजों दुब्लिया जोबोर समायो। दाथ' माइ गायजोबाखै हिसाबै बयनि दुब्लियाव आलि मोजां खोनाय दै जमा जमा थानाय। मानसिफोरनि माइ गायनाय ज' ज' थानाय जोबोर समायना नुयो आरो
समायना नुयो उम।
मिथिंगानि सोमखोर नुथाय बुङोबा दैज्लां बोथोराव नुनो थाङो बिलाइफ्राबो गोरलै बिलाइ खिलियो अखाजों बिबार बिबार बिबार बिला बेफोरबो सोम सोमखोर जाखांबोयो आरो दैज्लांनि अखाजों
आरो दैज्लां समावथ' माइ गायखांनाय समाव बिदिनो जोंथिंजाय बिराद मैगं सिबुं मोनो एलाइसि मोनो मोजां मोजां लकेल औ जे माबानि बायनानै जा मुलि होनाय खौ बायना जानायनि गोनांथियानो गैया आरोना जोंनि बे समाव आरो मैगंफोराथ' दा दाथ' मा थास' थास' थारुन थास' बिबार थास' आइथिं थास' बिथराइ न
न'आवनो मोनजोबो आरो ना उम
न' खाथि खालानो बायनानै जानायनि गोनांथि गैया दानि जुगावथ' गासिबो
गासिबो मुलि मैगंफोरानो मुलि होनाय गोजा फाय-फाननाय मुलि मैगंफोरा। औ नंगौ
जानानैनो जोंनि देहाफोरा मोजां जाला बेमार जाबानो बांसिन गेबेंनाय जाबाय। सिगांनि मानसिफोरा मालाय एकस' बिस एकस' गाहाम जोरोमोन दानि मानसिफोराथ' बि बिदिनो थाव जानाय माबा मैगं मुलि होनाय जानानै साथिफोरखौनो जो
फोरखौनो जोला औ नंगौ
उम
बयबो बिदिनो जानानै दं आरो दा जों दैज्लां बोथोराव बुङोब्ला बे सोमखोर बिलाइ -बिफांनि मैगं मोनो दैबारियाव जेरै जों बे नोंथाङा बुंलांदों एलानसि मानदे बेफोरखौ मोननो थाङो आरो एलायसि मानदे आरो थास'आथ' बुंनो थाङोबा दैज्लां बोथोराव अभियासलि ओंखारखायो गुदिनिफाय बिजौसिम जाजाजोबो थास' बिफा नंगोना नङा
औ नंगौ ओ
दा दैज्लां बोथोर बुङोब्ला बेनोसै नोंथां जाय बुंलांदों ट्रेक्टरजों हालेवबो मोसौ खालौवा जों गोदो दुब्लियाव जोबोर समायनाय नुयोमोन थाखाय होमबा मोस ज' ज' फालौनो होलाङा आरो जोंनि बयनिबो न'खरावनो मोसौ दाउ अमा थाखाजोब मोन मोसौआ बयनिबो नखराव बयनिबो गलियाव थाखाजोबोमोन दानि जुगावथ' जों नुनो मोनला गोदोहायो जोङो सिगांथ' हालिसे मोसौआ बयनावबो नावबो थाजोबोमोन औ दासिला रावबो रावबो गैला दैज्लां बोथोर बा सिखिरिफोर बायदि फुं खोमसियावनो मोसौ होलांनाय हालेवहैनाय जोबोद सम समायोमोन आरोना दुब या दानि जुगाव इ खौ नुला दैज्लां बोथोरबाबो ट्रेक्टरजों हालौनाय अबा मेसिनजों माइ गायनाय बेबायदि जेबो नुोनो था थांला आरोना
गोदोनि जुगाव दाबादियावथ' आरो खार' खान्दाय बिबारा
बेयो बारो मोनायाव सिरि बेखौ जों फुङाव खननानै सि माबानो जा जायो आरोना बे बेबो जानो बिराद मोजां जायो ना गोरानफोर
गोरानफोरजों
देहानि थाखाय मोजा
थाखाय मोजां आरो ना एसे गोखा गोखै बुस्थु जानाया
उम
बिदिब्ला नोंथां आं नोंथांजों दैज्लां बोथोर सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय
औ
जोंना सम खोन्दायआो जाबोबाय नोंथाङा जोबोद मोजाङैनो फोरमायलांबाय आंथ' इसिबां बारा मोजाङै मि थियाबो नोंथांसिम जोबोद गोजोन्नाय थांबाय बिदिबा दोनथ'लायनोसै नामा उनफ्राव लोगो मोनफिनसै गुबुन मोनसे टपिकखौ लानानै नानै
औ जागोन दे
ओं